हेलौ
अ नोंथां आं खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां आङो एसे जिरायनानै दं नोंथां।
अ खबरा बोरै नोंथां?
नोंथां खबराथ' आंना मोजाङानो नोंथां।
अ जा बेलासिनि जाखांबाय नामा नोंथां?
जानायालाय
अ मा ओंख्रिजों जाखो नोंथां?
औ नोंथां आङोथ' ओ ओंख्रिथ' जायाखै आं नोंथां दिनै ओ जानायालाय आङो माबायावसो एसे टाउनाव थांदोंमोन आरो बेयाव माने एसे एसे माने बेफोरबायदिनो मम' चावमिनफोरसो जाबाय जादों नोंथां औ बायह्रानि जाग्रा।
अ
नोंथाङालाय जाखांबाय?
आंबो जाखांबाय नोंथां औ।
औ।
औ खोनादों नोंथां।
औ मा ओंख
जाखांबाय आं औ नोंथां आं माने आंबो ओंखामखौ जायाखै आरोना जानाया माने फिथा सान्रसो आफेल आांगुर थालिर बायदिसिना जादों आरो ना। नोथां।
अ नोंथां देहानि थाखाय जोबोद मोजां जायो नोंथां बेफोरबायदिया।
औ नाओंथां माने बेखौ साननानै आंबो माने थालिर आफेल आंगुर माने बिदिनो बायदि। सिना माने फिथाइ सामथाइसो जानाय जादों आरो ना नोंथां दिनै। औ। होमबा नोंथां नोंथाङा दा जेबो हाबा एबा खामानिफोर मावथ'खायाखैना नोंथां।
ओंख नोंथां गरमावथ' खामानिफोर दंबाबो मावनो हायाखै नोंथां दा ओरैनो दं आं।
औ होमबा नोंथाङा जेबो हाबा एबा खामानिफोर मावाखैबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो बा रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां हागोन नोंथां।
अ होमबा नोंथां एसे माने आयदायानो बेनो जाबाय नोंथां माने बेरायनायनि बागै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां मानो एसे नोंथाङा बेरायनानै बेरायनायनि बागै एसे फोरमायना होदो जेनेबा नोंथाङा माबायदि जायगायाव बेरायनो मोनो। एबा माबायदि माबायदि बेरायनो मोनो एबा बे माबायदि एबा माबायदि जों एबा माने गारि मथर जों बेरायनो मोजां मोनो ना। लोगोफोरजों बेरायनो मोनो जा माबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो माने बिनि बागै नोंथां एसे फोरमायना होनो। होदो नोंथां।
औ औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो बेरायनाय बुङोबा अब्लाथ' नोंथाङां आो मे दाबसे जायगानिफ्राय माने गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव माने बेफोरबायदिनो मोजां मोजां जायगााव बेरायहैनायफोरखौनो जों बेरायनाय होननानै बुजियो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ।
माने बेफोरबायदिनो जोङो जेनेबा ओ जोंथ' दा ओ बेफोरबायदि मोनसे ओनसोलावनोथ' जोङो थाबाय थानो हाया नोंथां जों मानसि जाथि जों सुबुं माहारि जानायखाय माने गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो दाब दाब गोजान गोजान जायगाफ्राव जोङो ओ बेरायहैनो एबा दावबायहैनो गोसो जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां, बेफोरबायदिनो माने गोबां सुबुंफोरानो माने बेफोरबायदिनो बेरायनायखौ माने हबि बानाय नानै लायो नोंथां।
औ औ नोंथां मान
थांखि बेफोरबायदिनो थांखि बानायनानै लायो नोंथां। जेनेबा बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगा फोराव गुबुन हादोरफोराव एबा हादोर सिंनि मोजां मोजां जायगाफ्राव बेरायनाय, बेफोरबायदिखौ माने माखासे सुबुंफोरा माने बेरायनो माने थांखि बानायनानै लायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ‌।
जोंथ' आं आंनिबाथ' बेरायनाया माने ओ सुबुं मोनसे सासे सुबुंनि जिउ मान बेरायनायनो गोनांथार नोंथां गोबां माने बेरायनो नांथारगौ सासे सुबुङा।
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथां बेफोरबायदिनो माने दाब दाब जायगाफ्रावथ' जोङो बेरायो नोंथां खोनादोंना नोंथां औ नोंथां माने बेफोरबायदि बिदिनो आं आंनि मथेब्ला माने बेरायनायफोरा बिदिनो ओ आङो लोगोफोरजों माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनो मोजां मोनो नोंथां
औ नोंथां औ।
औ बे जेरै ओ काशमिर बेफोरबायदिनो अरुणाचल फोराव टावां, जिर, सिलं, बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन मेघालयफोर बेफोरबायदियाव आं थांनो गोसो जायो नोंथां
खोनादोंना नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथां औ। औ औ।
हेल' नोंथा नोंथाङा ओ नोंथांनि राव खौ मोजाङै खोनानो हायाखै नोंथां खोनादोंना नोंथां
अ एबारलाय नोंथां खोनाबायना?
औ।
खोनाबाय नोंथां एबार
दासो खोनादों नोंथां दा औ जादों नोंथांना खोनादोंना नोंथां
औ औ नोंथां एबार खोनाबायना नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां ओ आं बुंदों माने औ नोंथां आं बेरायनाय आनि बागै बुंदों माने आङो माने लोगोफोरजों जों थांनो माने लोगोफोर जों ज ज रायहैनो माने आं
औ औ औ औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नों
खोनादों माथो नोंथां खोनादों माथो।
खोनादों दा अ नोंथां आं बुंदों माने बे बेरायनायनि सोमोन्दै माने आं बुंदों माने उम जोङो बेरायनायजों लोगोसे जों गोबां रां रुफाफोरबो आरजिनानै लानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो बेरायनायजों लोगोसे आथिखालावथ' ससियेल मिडिया एबा अनलाइन मुगा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो माने गोबां जोङो बेफोरबायदिनो कन्टेन्ट एबा मोजां मोजां मिनिथावना बेफोरबायदि भिडिअफोर बानायनानै जोङो ससियेल मिडियाफ्राव हगारनानै बेरायनाय बेयावनो माने भिडिअफोर बानायफानानै मोजां मोजां जायगाफोरखौ बेफोरबायदिनो माने केमेराफोरजों जोंङो भिदिअ फोर खालामनानै जोङो ससियेल मिडियाफ्राव हगारबा जोङो गोबां बेफोरबायदिनो रां रुफाबो आरजिना लानो हायो नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ
बेरायनायखौ जोङो माने मोनसे जिउनि थांखिबो खालामना लानो हायो नोंथां मानोना बे फरायनायनिबो जों रां रुफा खामायनो हायो नालाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां माने आंनि मथेब्ला बेरायनाया सासे सुबुंनि जिउआव माने गोनांथार नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ जेनेब्ला जोंथ' साफ्रोमबो बेरायनो हाया नोंथांं मानोना बयनिबो जिउआव रां रुफा एबा थाखा फैसानि गोनां गोनांथि जायो नोंथां बेफोरबायदिनि थाखाय माने बेफोरबायदिनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुङा बेरायनो गोसो जाब ब्लाबो बेरायनो हाया नोंथां न'खरफोराव माने बिदिनो रां रुफानि प्रब्लेमफोर एबा गोनांथिफोर थायो नालाय नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
नोंथाङाबो एसे बेरायनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन औ नोंथां होनबा एसे फोरमायनो होनसै नङा होमबा नोंथां आंबो औ जेनेबा जों नोंथांथ' बुंखाबाय जेनेबा बेरायनो होनोब्ला जों माखौ बुजियो जेनेबा जों मोनसे बेगो जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायलांनायखौनो एबा मोनसे जायगानिफ्राय जों मोनसे गुबुन जायगा गायाव थांनायखौनो जों बेरायनाय होननानै बुंनो हायो नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा जोंनि थाखायथ' बेरायनाया जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो बेरायालासिनो न'आवनो थाबाय थायोबा न' सिङावनो थाबाय थायोबा जोंनि महर मोखां दे हाया माने गासिबो सोलायलांनो हमो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा जों बेरायलासिनो थाबा जोंनि देहाफ्राबो बेमार जालांनो हमो एबा जों जोंनि साननाय हनाय माने गासिबो बे सोलायलांनो हमो आरो ना नोंथां जेनेबा जोंनि महर मोखां फ्राबो जेनेबा गोमो एबा आमावमाव एबा बुगावगाव जालांनो हम हमो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो
औ जों बेरायनायजों जेनेबा जों माखासे समायना रमायना जायगाफोरबो नुनायजों लोगोसे जों जोंनि देहाफ्राबो जोङो माने मोजां जायो एबा गोजोनै एबा जोंनि मेलेमफ्राबो साय थि एबा मोजाङै थायो एबा जोंनि साननाय फोराबो सोलायलांनो हमबाय जेनेबा जों मोजां मोजां बाथ्रा साननो रोङोै एबा गुबुननि जायगानि अ माने मोजां मोजां बाथ्राखौ जों गोसोआव लानानै जाबा जों साननायफ्रा माने मोजां जालाङो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बुंनो हायोदि जेनेबा जों बेरायनायजों जेनेबा जों माखासे बाथ्राफोरबो एबा माखासे गियान मोननो हायो जों बुंनो हायोदि जेनेबा जों मोनसे जायगायाव थाङोब्ला एबा मोनसे जायगायाव जों बेरायहैयोब्ला जेनेबा जों बे जायगानि माखासे बिसोरनि माने थानाय सुबुंफोरनि जेनेबा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिसोरनि माखासे आखल आखु माने बिसोरनि माने बायदिसिना माने फोरखौ जों मिथिनानै लाबोनो हायो बा सोलोंनानै फैनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ जेनेबा जों बुंनो हायोदि जेनेबा मोनसे सासे सुबुङा जेनेबा एसे गुबुन जायगायाव बेरायहैब्ला माने बेलेग जायगायाव एबा गुबुन दाबसे माने गोजान जायगायाव थाङोब्ला माने बिसोरनि बिसोरो माने माबाय दि जायो मा माबायदि लोङो एबा माबायदि गाननानै थायो एबा मा गाननायखौ बिसोर माबायदि दिहुनना लायो एबा गुबुननिफ्राय बायो एबा जोङो बिसिनो न' लुनाय माबायदि न'फ्रा माने जों माने सेस माने गुबुन -गुबुन माने सुबुंफोरनि बाथ्राफोरखौ जों माने सोलोंनानै बा मिथिनानै फैनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो बेरायनो थाखाय जेनेबा जोङो सोलोंथाइआ गोनांथार सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो बेरायनायजों जेनेबा बेरायनो थाखाय जोङो रां रुफाबो नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा जों बुंनो हायोदि जेन गिबियाव बेरायनो थाखाय बेरायनोब्ला जों गिबियाव जोंनि आखाइयाव रां एसे थाग्रोनांगोन बा जोङो एसे रां थानो थाखाय जोङो एसे खामायग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सैथो।
एसे जों रां खामाय गो गोरोब्लासो जेनेबा जों बेरायनो हायो आरोना नोंथां आरो आं जेनेबा आङो बांसिन हाजो एरिया बा दैमा दैमा जायगायाव जोङो बेरायनायखौ जों जेनेबा साबसिन मोनना लानो हायो आरो नोंथां। मानो होनोबा बेफोरबायदि समाव बा हाजो जायगाफ्राव जेनेबा माखासे हाजोनि सिनारि बा हाजोनि समायना रमायना माने जायगाफोरजों एबा खोलो खोलो बार बारनायजों सोरबा गोसो आ मोजां मोनो आरोना नोंथां जेनेबा माइनआ एसे एबा मेलेमा फ्रेस जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ आरो जों दै माबायाव बुङोबा दैमायावबो जेनेबा जोङो गरम सम आव जेनबा जों दैमा दैमा सेर सेर एबा दैमाजों दैमाफ्राव जों थांनो थांनो एबा थांनायखौ जों मोजां मोनो आरो नोंथां मानो होनोबा दैमा समाव माने गरम समाव दैमाफोराव थाङोबा माने दै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया जेनबा गु सु जायो नङा होमबा नोंथां? जों बे गुसुनि थाखाय जेनेबा जों दैमाफ्राव थांनायखौ जों मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेनेबा नोंथां समाबोथ' जाबाय कलखौ एसेनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
ए जागोन नोंथां औ।